औ नोंथां। औ नोंथां औ। ब ओ बराय हरनाय थाबाय औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा मा मोनसे खालामदों नामा?
आंथ' जेबो खालामाखै नोंथां
अ
नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो जेबो खामाखै आंबो फ्रियानो दं ओंखाम जाखांबाय बेलासिनि
अ ह ह मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियालै दिनै माबासोमोन आलु मथर दालि भाजा ओमफाय ओमफाय थाइबें सालादबो दंमोन ओमफ्राय मैया ना मैया एसे माने दंग'आव नाबो हमहैनाय दंमोन एखोनो
बा हौ हौ गोथाव माथो दंग' ना मोनदों होमबा?
ओम नों नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि जाखो?
जोंना बोरमा बेदरसोमोन ओमफाय मैया हरनि ओरैनो एसे दाउ बे दरबो दंमोन ओमफायहाय दालिसोमोन नोंथां।
जोबोद मोजां माथो होमबा।
औ नोंथां औ दायो नोंथांना बोरै खबरफोरालाय थिगानो ना?
आंनाबो थिगानो एसे माने ओ फ्रि जानानै जिरायनानै दंमोन आरो। आं माने एसे दैबानानि सायावसो रायलायनो नंदोंमोन नोंथां।
अ औ औ आंबो बेखौनो माबा नोंजों सावरायनो आयदायावसो सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ दा नोंथाङा दैबाना होनबाय आङो दैबानानि सायावनो सावराय जासिगोन खोमा नोंथां।
औ औ
बियो थ' दायोथ' नुनो मोनो ना नोंथां दैबानाजों गोबां खहा जायो। बा खैफोद आफोद फैयो दैबानाजों। बा गोबां गामिनि गामिनि मानसिफोरा गोबां खस्थ' सहायनांगौ जायो आ आहाम दै दैबाना जाब्ला बिदिनो आबाद मावनायाबो जायाबा माइ फोरा फबसिन जाजोबो दैजों बा थैजोबो बा खोथिया गायनायानो ओ रज'जोबा थैलांजोबो खोथिया गायनायानो ओमफायहाय बिदिनो औ औ बिदिनो फिथाइ सामथाइ गायोब्ला बो ओ दंफां फिथासो फिथाइ सा-सामथाइ दंफां गायब्लाबो ओम गोरलै यावनो खिलिहांनायावनो फुथारलांजोबो। ओ दैबाना जाब्ला आरो गोबां खहा जायो दा नोंथाङा ओ गुसुङैब्लाबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा दै बाना जाबा मा मा खैफोद आफोद जायो बा मा मा ओ खस्थ जु जिनांगौ बा बिदिनो ओमफाय हाय दै बाना नि थाखाय जोङो मा मा खालामनांगोन स्टेप्स लानांगोन जों मा मा दै बाना जायिनि थाखाय बा जों दैबानाखौ सिगाङावनो जानो हा जायैनि थाखाय मा मा बेब'स्था खालामनांगोन एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां?
जोंखैनो माने इदि दै बानायाथ' जोंनि जाबाय थायो मानो होनोबा जोंनि एरियायाव माने मानसे दैमा दं
औ औ
या माने एसे बे दैलां सानदियाव माने अखा हायोना बिरादनो। आरो आरो माइ गायनाय सम बेहायनो माने दैमाया देरना होयो मोजांबो अखा हादों। दै बो नांगौ माइ गायनो किन्थु अ दै दैया। बारा फैनायनि माने खेथि खालामनायफोरखौ माने एसे गाज्रि खालामो आरो आ आरो बुंनो थाङोबा एखि जोंना दैबाना जानानै। दै लोमो दैबाना जायो उसुबिदा स्कुल गारि मथर थांनो। लामा बायो।
ओरैनो नायो जोंना माने ला-लामायानो दाखालै साननैसोसो सो बायदों दै बाना जानानै। बेनो माने गथ'फोराबो स्कुल थांनो हाया मा थांनो हाया। टाउन थांनाया माने बुहुद असुबिदा जायो माने दैमानियाबो दैबाना जाबाबो बो मोजां खिन्थु ओरै फारसेबो माने गाज्रिबो जायो आरो।
औ सैथो नोंथां सैथो।
आरो आरो जोंना। बेयो माबा माइ गायनायफोरा लोमसावबाबो आरो उनाव। माने माइ मोननाय नङा। आरो ओम बुहुद लसबो जागोन।
आरो मा अबावबा अबावबा जायगायावथ' न' स'फोरानो लोमसाव लांजोबो।
औ नोंथां औ।
द्रेनफोरा फुल जायो बुङो माने बहुद प्रब्लेमानो जायो आरो।
औ औ।
बेखौनो आं फोरमायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा ओ गुसुङैब्लाबो। फोरमायना होनो थाखाय दा जे न थाङा बुंलांबाय ओ सैथो बाथ्राफोरखौनो बुंबाय नोंथा। थाङा दायो बिदिनो ओ उम दायो नोंथाङा जे बुंबाय ओ। दैबाना जायो नालाफोरा द्रेनफोरा बुंलाङो। जोबो दा बेखायनो ओ गोबां उसुबिदा जायो। दायो जोङो ओ बे दैबानाखौ ओ जायनि दैबाना जाहोयैनि थाखाय बा जोङो दैबानाखौ होबथानो थाखाय। जोङो ओ मोननैसो आयदा बाहायजायो। जेरै जोङो दैमायाव औ औ नोंथां। औ सैथो नोंथां।
औ
नोंथां बुंनाय बायदियानो सैथो नोंथाङा जे बुंबाय ओ मा थावरियावहाय ओम खोजायो माथावरिखौ ओ दैमा देरेन सिगां बा जोङो बिदिनो। ओ बेब'स्था लाजायो उम। दायोथ' इदिनो गोबां खहा जायोना। ओ दैबाना जाबा जेरै लामा लोमसावजोबो टाउन सेहेरफोराव ओ नालाफोरा बुंलांजोबो। बा दालांफोरा बायनो हमो जोंखैथ' गामि एरि गैया नोंथां एसे दैबाना जाबानो। लामाफोराथ' फाखक्कानि नङालाय हाब्रुनिसो ओ हाब्रुनि माने हानिसो थो इयाव दैबाना जाब्ला गोबां हाब्रु जायो। आरो बेयाव हाब्रु जाबाथाय जोंना गाव गावनि खामानियाव थांनो गोबां खस्थ' मोनो बयबो
नंगौ सैथो खोथा
उम दायो जोङो साइकेल सलायनोबाबोथ' जोङो गोबां खस्थ'यै सालायनांगौ जायो मानोना हाब्रुआवहाय खारा खारा जायो बा गोलैनो नागिरो गोलैबाथाय जोंना गस्ला लं- फेन गाननाय जोमनायफोरा लेथ्रा जाजोबगोन माजो जों गिलुं गिलुं सालायनांगौ जायो जोङो गोसाबो सालायनो हाया लासै ला जे सालायबाय थानांगौ आरो आरो जों गामिखै लाइन गारिबो खारो जेरै जोङो थम थम होनना बुङो जोङो थम थमखौबो गाखोलां फुराजों गोबां गोबावजोंसो मोनहैनाय जायो मानोना थम थमफोरा लासै सालायनांगौ जायो हाब्रुआव खारा खारा जायो बा माब्लाबा माब्लाबा समाव फासिनानैनो थायो थम थमफ्रा दायो बेनि थाखायनो जोङो गोबां होबौ गोबाव जालाङो लेट जालाङो बा मोनहैस्लाबा जों गाव गावनि खामानियाव बा स्कुलफोरावनो मोनहैस्लाबा बा बिदिनो गोबां गोबां गाव गावनि खामानियाव मोनहैस्लाबा
उम आङो नोंथांसिम मोन
औ नोंथां
औ सोंनो हागोन दे नोंथां
खोनायाखै नोंथां नोंना टावार गैया खोमा नोंथां एसे थावार नांनाय जायगायाव थालाय नोंथां औ खोनाबाय नोंथां औ
नोंथांमोन बेखौनो सोंनो सानदोंमोन आं
ओ होनफिनलाय नोंथां ओ टावारा नोंङा एसे प्रब्लेम जादों
नोंथांनिखै दैबाना जायाखै नामा सोंनो सानदोंमोन आं
अ जोंखैथ' नोंथां ओ दैबाना गो आवगोलनि समावसो गोबां जायोमोन दायो माथावरिखौ मोजाङै खोग्रा जाबाय बिदिनो स्टेप्स बा बिदिनो दैबानाखौ माबोरै जों होबथानो हागोन। बिदि बिदि बिदि साननानै माथावरिखौ थाब थाब खोग्रा जाबाय खायनो माने दा जों गामिखै दैबाना जानो हमला गोदो थ' दैबाना जानाय समाव बिदिनो आबादफोर मावनाया सोब धंस' जा जोबोमोन गोबां रोखोमनि खैफोद आफोद खालाम फैयोमोन दैबाना जाब्ला दा दायो माथावरि खोनायानिफ्राय जाला दैबानाया नोंथां नोंथांमोनखैलाय दैबाना जायोना जाया?
जों खैथ' थांनाय बा बोसोरसेनिफ्राय जायाखै माने बे बा थांनाय बा बोसोराव खिन्थु बिराद गिदिर गिदिर जादोंमोन आरो दैबाना बिदि आङो सिगां बुंनाय बायदि लामा बायलायलायनाय बिदिनो गारि मथर बन्द' जानाय लाइन गारिफोर थांनो हायि स्कुलफोर खैफोद जादोंमोन आरो बुहुद खिन्थु एबार खिन्थु बुहुत खरान माने माइ गायनोनो दै गैयि बायदिसो बोथोरानो अखाबो हाया माबो हाया
दैबानाबो गैया सटफोराव देरला बुहुद बुहुद हाजो आवबोदि हाला अखा हाला माने बेनोसै आरो नेचारेल प्रब्लेमस खैफोद आफोद बोथोरनि सायावसै
औ नोंथां औ बोथोरनि सायावसै
उम एबार माइ गायनायाबो खम जादों मानसिफ्राबो गायनो दै गायनो थाखाय गोसो होआखै
अ नों औ औ नोंथांमोनखै औ औ नोंथांमोनखै गा याफै नामा माइ बा खम गाय दों नामा एबार माइ आबाद नोंथांमोनखै मा माइ आबादफोरखौ
एबार खम मानो होनबा दै गैयाना गोरान आरो आजिखालि माने मोसौफोरबो गैला टेक्टरानोसै एसे माने थाखा फैसानिबो माने मानसिफोरा प्रब्लेम थायो आरो माने आबादखौबो मोननो थाङाना बारा खम बुहुत इनकाम प्रब्लेम जायो, औ आरो बे एम्फौ एम्फौ एनला जानाय बिनि फोरबो माने मेडिसिनखो माने बारा एफर्द खामनो हाया।
औ नोंथां औ।
बेनि थाखाय माने बुहुत माने उसुबिदा जायो आरो दाना दानि खेथिअकफोरनि थाखाय। औ एखोनो आरो आरो दाना हाजिराफोरबो मोनला आजिखालि थामस' हरसो मानसिफोरा माने माइ गायनायफोरनि माने स्किलफोर फोर माने बारा गैला आरो।
औ हौ हौ मोननो थांला आरो हाजिराखौ औ नंगौ नंनायालाय आंबो ओ आंबो नुलांगासिनो दं ओ जोंखबो हाजिराखौनो नागिरनाा मोनला नों थां दायो आंना सम जाथ'बायमोन नोंथां आङो बे ससेयावनो दोन थ'सै नामा आं नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। साबायखर जासि हरबाय नोंथां गोजोनथोंसै ‌।